बैसाजायो होनदोंमोन ना
अ बैसागोनि होनदो
औ बै जागौ मा मा खालामनाय जायो ओरैनो बर'फ्रा
बैसागआवथ' ओरैनो बर'फोरा जिरायनाय बादियै बैसागो जोंना ओरैनो आबाद हो नालाय गिबि खेब खालि मोसौ थुसिनाय मोसौ थुखैनाय बेनि उनाव आरो से थारिखै ओरैनो फुजा होयो बेनिफ्राय नैथि दिननिफ्राय ओरैनो मोसानाय जागायो आरो
बैसागो आ मोनबसे
बैसाग बैसाग खौ
मोनबसो बाहागोआव राननाय जादोंमोन बैसागोखौ मोनबसे बाहागो होननाय जादोंमोन होनदों बैसागुखौ
बैसागोनि गिबि सानाव मा खालामनाय जायो
हेल'
औ नोंथां
अ बैसागोनि गिबि सानाव मा खालामनाय जायोमोन
बे जों बैसागुनि गिबि दानाव मोखौ थुखैनाय। मोखौ थुखैनाय आरो नैथि साननि नैथि साननिफ्राय मोसानायखौ जागायजेनो आरोना। औ। नोंथाङा बुंलाय एसे।
बैसागोआव मा गाननानै मोसायो जेने बर'।
जोङो बैसागुआव जेरै आर'नाइ। गामसा गाननानै गाननानै आर'नाइ आर'नाइ गस्ला जेनेबा बेफोरखौ गाननानै जों मोसायो आरोना।
बैसागुआव उन्दैफोरखौ मा होनो ओमफ्राय जोंनिसाय गेदेरखो।
औ।
मा खालामनाय जायो?
अ माननो ओरैनो। गेदेरखौ। मान होनाय जायो आरो ना।
दे नोंथाङा बुंनाय।
बिमा बिफाफोरखौ खुलुमनाय बिदिनो जोङो फा-फालियो आरोना बेफोर। ओ नोंथाङा एसे बुंना होलाय।
बैसागोआव मा मा जानाय जायो जोङो बर'नि नेमखान्थि बायदि।
ओ बैसागुआव जों बर'नि नेमखान्थि बायदियै। सेजौ बेसांबा।
गोखा गोखैनि मुंफोरा मा मामोन?
गोगखा गोगखैनि फुं फोराथ' गोबां दं जेरै था जेरै थालिरनि फस्ला। थालिरनि फस्ला दिंखया उम लाव बिजौ। जारि। बायदि बायदिसिना सेजौ बेसां सेजौ सेयासेै सेजौ नैथा नामा दं आरोना बिदिनो
बैसागुआव मा खालामना मोजां मोनो नोंथाङा।
बैसागुआवलाय ओरैनो जोङो मोसाथिंनानै बेखौ मोजां मोनो आरोना।
माबादि मोसायो माबादि।
जे जेरै आ। गाजा गोमजायै खाम सिफुं खाम सिफुं जथा लानानै जों न'खर न'खरै ओरै मोसादंहैयो आरोना। ओम।
जानाय लोंनायाव मा मा बाहायो।
जा बैसागु मोसानायाव जोङो बैसागु मो सानायाव जोङो जेरै जौ बिदै माइब्रानि माथानि बेफोरखौ लोङो आरोना।
मोसौ थुखैनायाव मोसौनो मा गानहोयो?
मोसौ थुखैनायाव जों मोसौनो
मोसौखौ आरो मा होननानै थुखैनाय जायो
मोसौफोर जोङो मा होनना मा होनो मोसौ थुखैनायाव जोङो मोसौखौ लाव जा फान्थाव जा होननानै बानायनाय जायो आरोना।
आरो मोसौनो मा गानहोनाय जायो?
मोसौनो जोङो जेरै माला गाननाय जायो आरो ना होमबानि जेरै
माला जों लोगोसे मालाजों लोगोसे
मा मालाजों लोगोसे गोदान बोसोरनि जोंनि
माजो खाना दोननाय जायो
अ मालाजों लोगोसे जों गोदान बोसोरनि जेरै फाथोनि दिरुं फाथोनि दिरुं बेजों खाना दोननाय जायो आरो ना
बैसागोआव जोंनि सोरगिदिं न'खौ मा खालामो जोङो
अ मा होन्दों?
बैसागो बोथोराव न'फोरखौ सोरगिदिं मा खालामो होनदों?
बैसागु बोथोराव जों न'फोरखौ सोरगिदिं सोरगिदिं
बैसागो जोब जोबथि जोबथियाव गारजा फुजाखौ मानो होनाय जायो बर'फोरा?
मा फुजाखौ?
गारजा फुजखौ
गारजा फुजाखौ बैसागु
जोबथि आरो फास दिनाबो होनाय जायो मानि थाखाय होयो?
मोजाङै मोजाङै थांगोन होननानै होनाय जायो।
नोंथाङा एसे बुंनाय।
उम। आंथ' बेफोरखौ मोजाङै एसेबां मिथि बाङा ना नोंथाङा एसे फोरमायना होदो बैसागुखौ बोरै गाजा गोमजायै खुंनाय जायो?
बैसागो बोथोराव बर'फोरा माजों बांसिन मोसासिनो मा लानानै?
जों बैसागु बोथोराव खाम सिफुं बेफोर जथा बेफोर लानानै मोसासिनो आरोना बांसिनै। उम
बैसागो जोब थारनायाव मोसा खांनानै जों मा
बैसागु जोबथा बैसागु जोबथार नायाव जोङो बैसागु मोसा
मोसा खांनानै। हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' खोना दोंना नोंथां? हेल'